अ नोंथां
औ खोनादोंबा नोंथां?
अ खोनादों
ओ मा खालामबाय दों नोंथाङा दा?
आं दा ओरैनो दङ,
अ नोंथांनिखौ आं फन हरनायनि जाहोना जाबाय नोंथां, जों मोनसे खोथा सावरायनो थाखाय हरनाय जादोंमोन आं,
मा होनदो?
नोंथांखौ फन हरनाय, जाहोना जाबाय नोंथांजों मोनसे बाथ्रा सावरायनो थाखायसो हरदोंमोन आं फन,
औ माबा-
औ सावरायजागोन नोंथां,
हेलौ नोंथां अ नोंथांजों आङो, हाल जांख्रानि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हाल जांख्रा,
औ
बे बे हाल जख्राखौ हाल जांख्राया जादों माने उम जोंनि गायनाय फुनायनि, जो माइ गाय मोनायनि माने लास माने जोबथा दिन, थौ जोब्था दिनखौ औ जोब थानि बे जोबथा दिनखौ जोङो उम जोबथा दिन खालि जों,
बे जोबथा सान फालि मा माने फान खाथिजों जेनबा हाल जांख्रा माखौ फालियो?
बे जोबथा सानखालि जोङो, बे बे बि खालि जों जोबोर रंजा बाजायै माने, हाल जांख्राखौ जोङो हगार हरो आरो।
औ औ औ।
जेरै गोदोनि नेमखान्थियै आरो दुब्लिनिफ्राय माने फोथारनिफ्राय
औ औ।
माइ माइनाव लाबो आरो।
औ।
माइ माइखौ एसे माने बुथुमनानै बेखौ माइनाव बुंनाय जायो। बे माइनावखौ जोङो खर'आव दैखांनानै लाबो आरो।
औ औ।
लाबोनानै ननि इसिं खनानि माइनावआव दोनफैयो आरो।
औ औ।
ओमफ्राय बे दिनखालि जोङो हाब्रुजो गेलेलायनाय नुनो मोनो। हाब्रु लिरलायो बिखुङाव मोदोमाव बेबायदिनो खालामनाय नुनो मोनो।
बेनिफ्राय आं नोंथांनिफ्राय मोनसे बाथ्रा मिथिनो लुुबैदोंमोन जेनेबा हाल जांख्रा जाखालि नोंथांलानि नखरनि मानसिफोरानो गायो ना नोंथांलाङा बेलेगफोर सोरखौबाफोर गायनो लेङो नोंथां।
जोंहाथ गुबुन बे गुबुन मानसिखौसो गायनो होयो आरो जोंहा माने ननि ननि मानसि मा गाया। गायो गायफायो दसे दसे दसे सम गायफायो आरो। बेलासे बेलासिफोराव ओमफ्राय थेवबो गुबुननिफ्रायसो लाबजोबो आरो गायनो फुनो।
औ औ।
नोंथांमोननिथिंजाय माबायदि?
औ नोंथां जोंनिथिं बुंनो थाङोब्ला हाल जांख्राखौ जेनेबा हाल जांख्रा माने जेनेबा जों औ औ औ नंगौ माने जों जिखिनि गायनो लागा खिनिखौ गायना लाजुब बाय बिनि उनाव जेनेबा इसे बारा बुरजा नङा एसे हा थानायखौ माने जोङो नखराव माइनाव लाबोनो थाखाय गायनाय जायो आरो उम जों बुंनो थाङोबा थ गोदो गोदायनिफायनो जोंनिया नेम दोंखायो नोंथां ओ हाल जांख्रा जानो थाखाय जों गामिनि बोराय बुरै जा गथ गथाय जा गासैखौबो लिंनानै माने जयैनो जयै जोङो गायो बिनि उनाव जोब थारनायाव गायखांनायनि उनाव जोङो ओ जेनेबा आलि खनायाव माइनावखौ माइनावखौ माबा नो थाखाय गाय औ गाय गायना गारबोनो थाखाय जों खोथिया आखासे लानानै जों बिदिनो ओ खोथियाखौ एसे गल बायदि खामनानै बिनि गेज जेराव जों हाब्रु होयो आरो नोंथां। उम बिनिफ्राय हाब्रु होनानै जों बेखौनो जेनेबा बिनि हाफोरखौ एसे जेनेबा माइफोर आइजें फोरआव उम दोननानै नआव लाना फैयो आरो नोंथां ओमफ्राय ओ बेयावनो जोङो जायबा बिगोमा ननि माने बे ओ बेखालि हाल जांख्रा उथिनाय नालाय नोंथां
औ औ
ननि बिगोमाफोरखौ जोङो इदि हाब्रुफोरजोंनो हाब्रु फुनलायो। सारलायो बिदिनो मानसि मोनसे नेम दोङो आरो नोंथां
औ औ बे दिनखालि माने जोबथा सानखालि बयबो माने हाब्रु फोनलायो आ होना ननि बिगोमाफोरखौ
औ नंगौ नोंथां
अ नंगो
फोननो मोना आरो नखरनिफोरखौसो औ माने औ माने गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथि मोननाय जादों माने ओ बेलेगखौ फोना लायनो माइनावा थांफायोनो नोंथां उम औ बिनि थाखायनो नख'रनिखौल फोनो आरो गुबुनखौ फोनल्लानो मोना न खरनिफोरा
औ औ
गोदो गोदायनिफ्रायनो बुंलनायदों माने गुबुनखो फुनबा माने नखर'नि माइनाव थाङो नो बिदि बुंनाय आर नोंथां
आरो बे नियमखौ आथिखालावबो खालामो ना खालामा?
ओ बे नेमखौ आथिखालाव आं एसे खमनि खम नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ औ
मानोना दानिया ओ बिदिनो सावरि जायखौ बुङो सावरि। बिदि लिंनानै मोननो थांलिया आरो बांसिनानो।
उम
माने गुबुन खौ लिंनानै जेनेबा हाइजिरा बुङो जायखौ। खामला बिदि लाबोनानै बिसोरखौनो गायहोनाय जायो आर' बिनि उनाव बिदि बिगोमायाल' हारसिंनो माइनावखौ लाबोनाय थिसननाय जायो आर' आगोलनि बायदि जा ज' ज' गामिनि बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला इदि खोथिया फुनाय माइ गयनाय इदिथ बारा नुनो मोनला आरो सावरिफोरखौ
उम
फोरानोनो मोनला आरो थिग बिदिनो हाल जांख्रायाव उ उ जेनेबा गायखां लोंखां नआव फैनानै हाल जांख्रा बेखालि लास्ट दिन नालाय नों बेव जोंनिया नेम फोरा बिदि जेनेबा हाल जांख्रा नालाय बेयाव ओ एसे सानजौफुं टाइमाव ओ जेनेबा लाव फाजा जों दाव बेदर बिदि जुमाय से रेब लांनानै इदिनो जोंङो समाव सिरायनाय समाव बेफोरखौ होनाय जायो आरो नोंथां। माने सावरि सो नालाय बिखालि
औ औ माने माने बे सानखा खालि हाजिरा लाया
औ औ सावरिसो लायो। ओमफ्राय बिदिनो ओ गायखां लोबखां न'आव फैनानै बिदिनो हाब बु उनु फुनलायनानै उम न'आव फैनानै जेनेबा गासिबो जाय गायनायफोरा न' न' थांनानै दुगै लोमै फैनानै ओ ओंखामफोर जानो लिंङो नालाय ओंखाम जोफाय जाफायो ओमफ्राय बिदिनो जोंनियाथ बुंनो थांङोब्ला बिदि हालजांख्राफोराव अनला ओंख्रिखौनो बांसिन बाहायनानै जायो आरो नोंथां। जेराव अनलाज सबायज दाव बिदि लावजों दाव बिबदि जायो आरो। बिदिनो रंजायो ओमफ्राय नोंथांमोननिथिंबो बिबदि मायावो नेम हान्थि दोंङो नामा?
औ औ औ दंङो दंङो जोंनिथिंबो बेबायदिनो नो थांङा जेरै बुंदों बेबायदि नो नियम खालामो जोंनियावबो बेबायदिनो।
औ औ।
सावरि सावरि जायो बे सानखालि बे सानखालि माने। बे गायग्रा फुग्राफोरानो। गासिबो। ना बेदर अमा। बे जौ। सेरेब बायदिसिना। माने गायग्रा फुग्राफ्रा जि माने जि जानो लुुगैयो जि लोंनो लुुगैयो बेफोरखौनो गासिखौबो होनाय जायो आरो बे सानखालि मानोना बे सानखालिसो था सान जाबाय नालाय बेनिखायनो।
औ औ औ।
बे खालि जोबोर रंजायै रंजा खुसियै।
औ औ ओम ओम बे नोंथांमोननि ओनसो लाव बे हाल जांग्राखौ ओ गोदोथ सोलिखायोमोन ओमफ्राय दानि दिनाव सोलिना सोलिला नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदि। बेम फाथिया।
आंथ आथिखालाव एसेबां नुनो मोनला। बेबायदि। बेबायदि नियमफोरखौ खालामनाय नुनो मोनला आरो बिराद आथिखालाव। माने गोमालांनो हमबाय बेफोरबायदि नियमा।
औ औ।
गुबुन गुबुन जाजोबबाय नालाय माने मा बारा एसेबां मानि नागिरखा
औ माने नोंथां बुं थाङोब्ला दानि जुगाव आरो बि दि ओरैनो। फैसा थाखा होआबा ओरैनो फैनो नागिर थाया नालाय ओंखायनोबो।
औ।
बिनिफ्रायनो आलादा आलादा सोलायजोब नै हमनो मोनदों आरोना।
ओं सोलायबाय नालाय। दानिया। माने रावबो रावबो ओरैनो फैनो नागिरला आरो माने खालि फैसाखौ ल' सिनायो नालाय मानसिफोरा दानिया
औ औ
बेनि फैसाबालसो माने फैनो नागिरो फैसा नङाबाथाय ओरैनो सावरि जानो लिंबाबो माने फैनो नागिरा आरो
औ औ औ ओ मा होनो नोंथां बुंनो थाङोब्ला थ' गोदोनि दिनाव बिदिनो जेनबा सावरिखौनो बांसिन
औ औ आगोल ओ आगोलनि दिनावथ बेफोरबायदि गैयानोमोन। खालि जानो मोनब्ला मोनजाब्लानो जायोमोन बेफोर बायदिमोन आरो
आं जोंनि ओन्सोलफोराव बांसिन बेखौनो नुनो मोनदों नोंथां जेनेबा गोदो गोदाय दा बारा एसे सोलिला दिसं जेनेबा माइ गायनायाव जेनेबा फैसा थाखा इदि रां रुफानि बारा एसे माबा गैयामोन आरो लोब्बा गैयामोन बिदिनो ओ जेनबा आं दा नोंथांनि नखराव गायोब्ला बियो आंनि नखराव बिदि फा फाला बदल गायनाय नेम दङमोन आरो खिन्थु बेफोरखौ दा नु थांला आरो गासैबो रां रुफानि माबा जाहैबाय नोंथांमोननिथिंबो बिदि औ नोंथांमोननिथिंबो बिदि फालाबदल गायनाय नेम खान्थि दङमोन नामा?
औ दंमोन दंमोन माने गोदो गोदाय बे फोरबायदि नियम नियमा दंमोन आरो बिदि बिसानाव गायना हैयोब्लाथाय बेबो बिसनि नखरनि मानसियाबो जोंनियाव गायनो फैयोमोन बेफोरबायदिमोन आरो
नाथाय आथिखालनि आथिखालनि दिनाव बेफोरबायदि नेमखान्थि आसार खान्थिखौ नुनो मोनला आरो
औ औ गासैनिबो औ दा नेमखान्थिफोरा गासैबो सोलायजोब्बाय नङा होमबा नोंथां
जाबाय नालाय बेनिखायनो बेफोरनि मानसिफोरा गोमालांनो हमजोबबाय आरो
जोंनिया समाबो जानानै फैबाय ओ सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थनोसै नामा नोंथां
होमब्ला नों
दे होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों।